हेलौ अ खोनादों ना?
औ खोनादो।
अ होनबा दिनै जोङो आमथिसुवा फोर्बोनि सा सायाव रायज्लायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो।
अ जेनेबा आमथिसुवा होनोबाथ' जोंहा जेबो गुबुन माबा माखासे फोर्बोफोर बायदि रंजा बाजा बिदिथ' फालिनाय जाखायाना ना ओरैनो फिथाइ सामथाय जायैसिनखालि बे आमथिसुवा दिना फैयो बिदिन खालिल'सो जानाय लोंनायनि जेनेबा फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिनि लाहार पार खालामनानैल'सो फालिनाय जायो दायो बे आमथिसुवा खौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा अ फिथाइ सामथाइफोरजों बिदिनो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइ बिदिफोरजोंल' लोब्बा लाखिनानै खुंबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बे दिनखौ जेनेबा आमथिसुवानि दिनाव नोंथांनि न'खराव माबाफोर खालामनाय जायो नामा फिथाइ सामथाय बिदिनो जानाय लोंनाय फिथाइ साम थाइनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर जाग्रा लाबोनानै फालिनाय जायो नामा?
औ जोंनि जोंहानि न'खरावना
जेनेबा ओनसोलफोराव नोंथांनि ओनसोलाव।
अ जोंनि ओनसोलफोरावथ' बिदिनो ओ माने गुबुन आं बायदिसिना फिथाइ सामथाइ माने गुबुनखो होनाय नुवा माने न'खरावनो माने जि दोङो माने बिखिनिखो होनाय जायो आरो ओ जेरैहाय न'फोरावनो थ' गासिनियावबो थाइजौ बिदिनो खान्थाल लिसु बिफोर थायो नालाय ओ बिफोरखोनो माने बावो आरो बिजों लोगोस सेयो ओ बे आपेल आंगुरफोरखौथ' फुजाफोर होबा माने बुद प्रसादफोरजों बेफोरजों माने होफादेर हायो नालाय बायनानै लाबोना माने इफोरखोनो नालेख'र आरिफोर होनानै बेखौनो माने बावो आरो उम बिदिनो। गय जरा फाथै जराबो होफायो बेफोरबोथ' माने आथिखालाव बर'फोरनाव गासैनावबो दोनखायो नालाय बेखायनो माने बेफोर बेखौनो ओ बावनानै होयो आरो। बिखालिनो माने औ।
आमथिसुवा खालिदि फिथाइ सामथाय जानाय लोंनाय लाहार फाहार खालामनाय जायो जेनेबा बे जानाय लोंनायखौ ओनसोलनियाव गामियावनो खालामनाय जायो ना, ओरैनो न'खरावल' खालामनाय जायो जेनेबा नोंथां? थांमोननिथिं
ओ ओ जोंनियावहाय ओ इदिनो ओ निजा निजा माने गावबा गाव न'खरावसो होनाय जायो बिदिनो माने मोनसेयै माने गामि दर सेहै ओनसोल मोनसेयाव होआ इदिनो माने गावबा गाव ओरै होयो आरो ओ आमथिसुवा जोबखालि माने सात दिनखालि माने जोंनिया होयो बिदिनो गावबा गाव न'खरावहाय। उम
जेनेबाथ' बे आमथिसुवा खालि आरो जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे फोथायबोनाय दङ ना हाखौ। सुवा जायो होननानै बे आमथिसुवा खालिथ' आबाद मावनाय, जिखुनु हा जावनाय बिदि खामानि मावनाय जायाना जेनेबा बिनि सायाव नोंथाङा मा सानो जेनेबा औ, खालामनाय जायो नामा? मानिनाय जायो नामा नोंथांनि बे ओनसोलाव।
ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावथ' ओ माने बर'फोरा आथिखालावथ' बांद्राय जोंनिया माने, बेफोरबायदि ओ सुवा जायो बा माबा बिदि खालामनो मोना होननायखौ बांद्राय मानिला, माने सिगाङाव मानियोमोन। दा माननो मोनला आरो न'खरफा न'खरनैफोर माने बे आमथिसुवानि समाव माने हालेवो आरो बिदिनो ओ जोंनि खाथियावथ' हारसा गामिफोर दोङ नालाय ओ बिसोर माने गोबां मानियो बिसोरथ' माने हालखौनो एवखाया, आरो माने हालखोनो दां खाया बिसोरो आमथिसुवा खालिनिफ्राय माने जा दिनखालि नैबे आमबिलिनिफ्राय माने बिसोरो दांखाया आरो थेवब्लाबो जोंनि बर'फोराहाय माने, जोंनि जायगायाव माने सिगाङाव फोथायोमोन, माने मानिबोयोमोन, बिदिनो दा थेवबो माने बांद्राय सोरखौबा सोरखौबा माने मानिनायखौ नुनो मोना आरो बिदिनो बै समावबो हालेवो। बिदिनो सोरबा सोरबाथ' माइथ' गायद्रायनाय जाया, थेवब्ला माने हालेवो आरो। बिदिनो हालेवनायखौ नुयो औ।
मोनसे समावथ' जोंहा जेनेबा, बेफोरबायदि खालामबा जेनेबा बै दिनखालिथ' बे मोनखाथारा होननानै फालिबोगा मानिबोबाय थादों नङा होनोमबा? ओमफाय दा बेफोरखौ मानियोबाथाय जुदि मानियालासिनो सोरबा न'खरा जुदि हालेवो नङाबा माबा माबा मोनसे हा जावनाय खामानि मावो अब्लाथाय रायजोआवनो मोनसे नेम खान्थि खालामना दोननाय सोलिबोयोमोना जेनेबा फैसा फोनांनाय। थाखा फोनांनाय बेबायदि ओ बिदिया जेनेबा नोंथांनि ओनसोलाव गैला आरो ना?
ओहोजोंनियावहाय बिदि गैला माने, सिगाङो ओ लायनो लायामोन थाय माने आं बांद्राय मिथि थिलायलांला थेवब्लाबो माने ओ आं दा मिथिनायावहाय जोंङो बिदि लाया बेखायनो माने ओ बेफोरो आमतिसुवाखौ मानियाबो जानो हानाय माने ओं बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बेफोर ओ बे आमथिसुवाखौहाय मानियोमोन नालाय आ थिखालावबो मानियोबा माने मोजां होननानै आं सानो आरो।
अ मोजाङानो नोंथां औ जेनेबा थ' बिफोरजों जेनेबा मोनसे समावथ' जानाय लोंनाय बेफोरो बयबो जमा जमायैसो, जायोमोन ना गामि लोग गो नांनानै बिदि जमा जानाय लोंनाय जगार खालामनानै फिथाइ सामथाय बयहानिबो न'ख'राव जायनि नख' न'खराव मा फिथाइ दं मा दं बेखौ जमा लालाय लायनानैसो जानाय जायोमोन नालाय। ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरजों दुखु सुखु फोरमायलांनो हानाय माबा मोनसे जायनि हार माबा जादों बेफोर खौ मिथिलायनो हानाय बेफोरदि खौसेथिया आंगोथिया थायोमोन आरो ओमफ्राय दाबो गोबां ओनसोलफोराव बेखौ सोलिनाय नुनो मोनो आरो सोलिगासिनो दं बेफोरो थाबाय थायोबा जोंहा लाखिना दोनबाय थानो हायोब्ला मोजां
औ ओम बिदिनो ओ ओ बिनिखायनो माने सुबुंफोर ओ बिदिनो सुबुंफोरनि खुगा खुगा खोनायो आरो बेफोरबायदि आमथिसुवाखौ मानियैनि थाखायनो माने जोंनि गेजेरावहाय मोनसे नङा मोनसे माबा ओ खैफोद बेफोर फैबाय थायो होननायखौ माने आंबो सानो आरो ओम जानोबो हायो बिदिनो माने जोंनि बर'फोराथ' सिगांनिफ्रायनो ओ जोंनि आबाद मावनायावहाय बे फोरबोखौथ' फालिबोखादों नालाय बिदिनो आमथिसुवा नांबा बिदिनो हालेव-हालेवनो मोना माइ गायनो मोना बा खदाल दांनो मोना बिदिनो फोथायबोयो नालाय बेखायनो माने आथि आथिखालाव आथिखालनि सुबुंफोरा माने जों गोबां सोलायबाय बिदिनो ओ लेखा गोरोंबो जाबाय नालाय गुबुनफोरनिखो नुनानै माने बिदिनो मानिला ओ बेखायनो माने मोन बा मोनसे खैफोदफोर जाबाय थानायखो आङो बेफोरनि थाखायनो जादों सानो आरो आंबो फोथायो माने बिदिनो आमथिसुवाखौ मानिबोयोबाथ' ओ बेथ' साथदिनल'सोखा नालाय बेखौ मानिनो थाखाय मानो हाया देलाय? ओ बेखौ फालिबाथ' मोजाङानो
औ जेनेबा धोरो गोदोनिफ्राय सोलिनाय जि नेम खान्थि बेखौ लाखि हमथाना लाखिनो हानाय सायाव गोगलैगौमोन आरो दायो जोंना गोबां मानसिफ्रानो बेफोरखौ मानिला माने गावनि गोसोजों सोलिनानै सोलायबोगासिनो बेफोरबायदिनि थाखायनो गासै जेनेबा आमथिसुवल' नङा गोबां बिथिङावनो सोलायबोनो हमबायना जेनेबा गाव गावनि गोसोनि खोथाखौल' साननानै गुबुननिखौ मानियालासिनो बिदिनि सायावनो ओम बयबो समाजनि नेमखान्थिफोरखौ मानिलायोबा बेबायदि जानाय नङामोन आरो औ।
जोंनि बर'फोरा गोबां सोलायबाय बिदिनो गोबांथार जोंनिया दोरोङारि फोरबोफोर दोङो नालाय बेफोरखौ माने ओ मानिला फुजिला आरो बिदिनो गोबां
औ
ओ ओरै एरियायावहाय माने ओ दाबो थ' बर'फोरा फालियोना बेफोरबायदि माने आमथिसुवा फोराव ओ नोंसोरनियाबो बिदिनो ओ
औ जोंनियाव दायो जेनेबा आमथिसुवा सुवाखलिथ' जेनेबा सु सुवा होननानैसो सानना लाजोबफायो नालाय सुवा जादों होननानै बिनि थाखाय बे फुजा होनायखौ उनाव लाङो आरो सानथाम सान फुजानि आमथिसुवा जानायनि सानथाम उनाव बे फुजाखौ खालामनाय जायो आरो ओमफाय बे गिबि सानावहाय गामियैनो ओंखारनानै लामा सामानि माने बे आमथिसुवा खालि हाग्रा दानोबाथाय हाग्राया थाब जा माबानो रज'नो हाया जामब्रिनानै थायो होननानै रायजोनि लामा लामा सेर सेरनि हाग्राफोरखौ दाननानै लानाय जायो आरो गामियैनो ओंखारनानै ओफाय बेनि उनाव ओखारखांनानै न' न' हाबलाय लानानै नङाबा बबेबा थानसालिफोराव ज' जानानै फिथाइ सामथाइ लाबोलायनानै जायो आरो ओमफाय बिनि उनाव न' न' जासि गोन उनावहाय आरो सानथाम थांखांनानै रायजोनि थानसालियाव फुजा होनाय जायो बे सानावहाय आरो खनसेबाव लाबोलायनानै जाफिननाय जायो आरो बे फिथाइ सामथाइफोरखौहाय। फिथाइ सामथाय जाखांनानै औ जेनेबा आरो जेनेबा आमथि सुवायाव सुवा जायो होननानैथ' फोथायखानाया दंखाबाय जेनेबा बेनि उनाव न' बां गासैखौबो सुस्रांनानै हासिब गोजामफोरखौ गारहरस्रांनानै बेफोरखौ गोदान लाफिनजोबनाय बिब दाबो सोलियो आरो जों मिथिंजाय।
औ औ औ। बिदिनो ओ नोंसोरनिथिंजाय बेफोरफोर ओ बेफोरबायदि खामानिखौ जेनेबा रायजोआव ज' फुजा होनाय। ओ बेफोरखौ माने सिगांनिफ्रायनो फालिबोयखायोमोन नामा?
औ फालिबोखानाय जायो गोदोनि जेनेबा आं मिथिनाय समनिफ्रायनो बेखौ फालिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दासिमबो फालिबोगासि नो जेब्ला जेनेबा गामिफ्रावथ' बिदि औ सुबुं जिउआथ' बुंनो हाया नङा होमबा सोरबा माला ब्ला मा समाव गोमालाङो बिदि हमनो हाया बेबायदि माबा मोनसे उसु बिदा जानानै होबासो बे फुजाखौ लाखिनाय जायो आरो दों खालामनाय जाया। नङाबा खालाम बिदि खालामबायानो थायो सोलिगासिनो माने
उम ओरैनो ओ बे आमथिसुवा औ फुजा होनायाव ओ फुजा खालि नोंसिरनिया ओरैनो मा मा फिथाइ सामथायाइफोरखौ होनाय जायो।
ओ औ बे फुजायावहाय थालिर फिथाइ था बाय आपेल आंगुर फुजानि गासै माला थाखांनाय जोंसे जेनेबा गुबुन फिथाइफोरखौ बिदि आमथिसुवायाव होनाय फुजानि बायदि जेनेबा थाइजौ, खान्थाल, लि सु, लेरख' बेफोर फिथाइफोरखौ होनाय जाया नालाय। बे खालि आमथिसुआनि जे फुजा होयो बे गोथार खालामफिननो बे फुजा बेफोर गासै फिथाइ-सामथायखौ होनानै। फुजि खुलुमनाय जायो आरो
ओ
बोथोरनि फिथाइखौ जेनेबा बाउनाय जाहैबाय।
औ नंगौ।
अ नोंथांमोननिया बे आमथिसुवा फोरबोआवहाय जेने बा ओ गामिनि थानसालियाव फुजा होनायजों लोगोसे न'खरावबो होनाय जायो होन्दोंमोना नोंथाङा।
औ जोंनिया माने गावब गाव न'खरावबो होयो औ बिदिनो माने फुजा हो खोनखालिहाय माने गासैबो ओ न'फोरखो ओ लिस्रांनानै माने जि जोमफोरखौहाय सुस्रांजोबनानै। ओ माने दोगारबाय आरो दोगारखांनायनि उनावहाय फुजानि ओ जगलफोरखौ लाखांनानै माने होयो होनायनि उनावहाय आरो गासैबो जयै ओ बाथौ थानसालियाव जोंनिया बाथौ थानसालि दोङो नालाय गामियावनो मोनसे। बिनिफ्राय आर'जबो दंखायोना। ओ बे आर'जखौहाय बिखालि बिखालिबो माने आर'ज गाब गाबनानै बे बावथायफोरखौ होनाय जायो आरो जोंनिया।
अ औ आरो नोंथां मोनसे जेनेबा जोंहा। आम्तिसुवायथ' जेठ मासनि माने माइ गायनाय जानो जायो नालाय जेनेबा बै समाव दि मोनसे फोथायनाय दङमोन ना जेनेबा आमत सु जुवानि सिगां माइज्लि माबा माबि गोजौआव थिखांना दोनोबाथाय गाहायाव।
औ।
खोना दोनाबा माइ आइज्लिया रज'या गाजाया रज'या बिदि बिदि होननाय बिदिफोरखौ नों थांनि ओनसोलाव रायज्लायनाय बा खालामनाय खोनानाय नुदों नामा?
ओ जोंनियाव बिदि माने खालामनाय आं खोनाफेराखै ओ सिगाङाव खामोना खामा आं मिथिला आरो माने दासिमबो आङो बेफोरबायदि खालामनायखौ खोनाफेराखैबो आरो ओ- नोंथांमोननियाव दङ नामा बेफोरबायदि फोथायनाय?
बिदि माने बहा बयबो न'खरानो फोथायाबाबो गोदोनिफ्राय जि बोराय बुरै थ थायोना खायसे न'खरफोराव बेबायदि नख'रफोरनि खौ मानिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो आं बयहाबो मानिद्राया बाबो जाय न'खराव बैसो जानाय गोदोनि मानसि दङ बिसोर न'खर फोर दासिमबो मानिनायखौ नुनो मोन्दों आरो
औ नगौ मजां ओ- नोंथां होमबा जोंनिया रायजलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा समाबो जाबायमोन